अ हेल नों
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
अ मा खालामदों नोंथां?
जिरायना दङ र नोंथां नोंथाङालाय?
बिब्दिनो जिरायनानै दंथयो दा।
औ। खामफोर जाबायना नोंथां?
ओंखाम दा जाथवाखै। साहा लोंखांबाय ओं। जों होनबा दा आसारनि बागै सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजायो।
अ दे बिदिब्ला जों जोंथ आसारखौ बहुद बायदि बायदि बुसतुजोंबो जों आसार बानायनो हायो जेरै थाइजौ
औ।
थाइजौ जलफाइ
औ।
बायदि बायदि।
औ।
नोंथाङा आसारनि बागै माबाफोर आरो मिथिगौ ना?
औ जोंथ आसार होनोब्लाथ जोंनो जा खामफोर जानाय लोंनायाव मालाबा सान्दुं गोसाब्ला जोंना आसारखौ आसार थाबाथाय माने साबसिन जायो आरो ना ओमफ्राय थाइजौ आ आं दा थाइजौ थाइजौ आसार खौ थाइजौ आसार बानायनायावथ जोंनो गोबां मुवा नांगौ। आरो थाइजौखौ जोङो थाइजौ जेनेबा थाइजौ थाइजौखौ जोङो एसे गोरलै बा बाहाय राहांनाय समाव हानना लाना फैनानै खौ सुना मोजाङै सुनानै ओमफ्राय थाइजौखौ दाननानै गेजेराव दाननानै गेजेराव थुख्रा ब्रैसो इदि खालामनानै ओमफ्राय संख्रै हा हालदै लगायनानै लगायनानै बि दिनो फोराननानै फोराननांगौ जायो आरो जेब्ला जेब्लासिम लागि बे बे संख्रि थाइजौनि दैया रानलाङा थायजौनि दैया राना होमबा सिम जों सान्दुंवाव होनांगौ। जायो। आरो सान्दुआथ गोसा दंब्ला सानसे से बा साननैयावनो जायो। ओमफ्राय बिदिनो सान रानबाथाय ओमफ्राय जोङो बेयाव जोंथ थाव होनांगौ ना थायजौ आसार होननो बाथ थाव खौ नांखागो ओमफ्राय थावखौथ' थावखौथ' बायनायबो मोनो बा बेसरनिबो मोनो। फाय दा बेसरनिबाथाय साबसिन जायो आरोना बेसरनि बेसरनि थावजों बेसरनि थाव थाखानायखाइ आं बेसरनि थाव खनो होयो। ओ बेसरनि थाव खौ सारायाव फुदुंनानै लाबाय ओमफ्राय फु दुंना लानानै ओमफ्राय नोंबाथ' आसाराव होनांगौ जायोबा मस्ला मस्लि थनांगौ जेरै जिरा गुन्दै, थुुनजिया गुन्दै मिथि गुथि बायदिफोरखौबो होजायोना ओमफ्राय अ बानलु बानलु गोरानखौ होयो आरो एस्रा फालौ गो थांखौ बाहायनाय जायो आसाराव ओं आङो बानलु गो-गोरान खौ एवना नै होयो ओमफ्राय बिदिनो थावजों थाव फुदुंनानै लानाय थावखौ एसे गुसु खालामामनानै बेजों लगायो आरो सुं सुंख्रैखौथ नांखागौ थाइजौ आसासाराव। संख्रिया होबाबो थ खायसेयाव बानायनायाव नाङा बिदिनो नोङो नायनानै संख्रि नांदोना नाङाखै नायनानै नाङाखैबा एसे होबाय दा जों जेसेबां लागि संख्रि जानायाथ गोबां गोबां सुबुंनियानो खायसेया बारा जायो खायसेया खम जायोना? बिदि नोंनि गोसो मथे हैनानै होनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आं सुंख्रै सुंख्रे गासैखौबो मस्ला देनानै उननानै लानाय मस्ला ओमफ्राय ओमफ्राय आरो उना लासिनोबो उना लासि नोबो एसे लायो ओमफ्राय उना लासिनोबो होयो ओमफ्राय उननानैबो एसे एसे होयो बिदिनो लगायजोबना लानानै आङो फै थेमा होनो ना थेमायाव सोयो आरो थेमा होनोबा थ थेमायावथ गोबां दोङो प्लास्टिकनोबो दोङ बा
जों बे बथलनि बे ग्लासनिखौ मोजांसिन होननानै सानो आरो आसार बानायनायाव।
खोनानो मोनो बेनिखायनो ग्लासनियावनो सोनाय जायो सोनानै आरो आरो थाइजौखौ थाइजौ सेव गोबां गोबाव समनि थाखाय दोननो थाखायब्ला आरो थाइजौ हा बायनानै दे मोनो बे भिनिगार हो भिनिगारखौबो होनो हा हायो आरो एसे आरो होआबाबो जायो होबाबो जायो नों माने गोबाव समाव लासै लाखिनोबा भिनेगारखौ बाहायजायो औ होजायो ओमफ्राय बिदिनो होनानै आरो थावखौ एस थावखौ जा बांद्राय नोंनि गोसो बांद्रायबो होनो हायो खमबो होनो हायो थाव होनानै ओमफ्राय जोङो सानदुं साननैसो होबाय थानांगौ आरो न। बिदिनो जायो नोंथां। थिं मादै बानायो आसारखौलाय?
जोंथिंबो बेबायदिनो बैग्रि आसारबो बैग्रि आसाराबो जों ओ सानफोराव सानजौफु जाबाथाय जानो लुबैयो गोखै। बैग्रि आसार। बेबायदिनो बानायो जोंथिंबो।
औ बोग्रि आसारखौलाय मादि बानायो नोंथां?
खौ जों बैग्रिखौ हानना लाबोनानै बिदिनो एसे फोरानदबो एसेबांबो गोरान फोराना। फुरा साननैसो फोराननानै नै बिदिनो सिनि गुरु मेथाइ होनो बे मेथाइखौ फुदुंना लानानै। बेयाव बैग्रिखौ होननानै बिदिनो आसार बानायनाय जायो।
औ।
औ। गोदै गोखै। जानो मोजां जायो। ओंखामजों जाजानाय आसार आरो नोंथाङा मा मा मिथिगौ?
जोंथ' आसारखौ गोबां बानायनो हायो जोङो आसार बानायनो होन अब्ला नोंथ' मिक्ससार आसारबो बानायनो हायो जेरैबायदि थाइजौ लाबाय थाइनैसो गाजर लाबाय बिलाथि थि लाबाय बिदिनो बायदि बायदि गोखै फिथाइ सामथाइफोरखौ लानो हायो आरो रो बा आसाराव होनाय जेनेबा गाजर गाजरा थ' गोखै नङा थेवबो बेफोरखौ आसाराव होजायो आरो ना इयाव इखो गाजर लाबाय बिलाथि लाबाय बेनिफ्राय ओमफ्रायो आरो थाइजौआथ' थाखाबाय। बेयाव आरो थाइगिरबो होजायो थाइगिर थाइगिर फिथाइ खोरदै फिथाइ बेनिफ्राय जलफि फिथाइ बेफोरबायसा बिदिनो गोबां इसफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौ हाननानै ज' खालामनानै जोङो जोङो हानानै लाबाय। हानानै लानानै फास सुग्रोबाय आरो सग्रोनानानै हाबाय हानानै एसे बे हा सुनाय दै हाबा सु-सुबाथ' दै थाखायो नालाय बिनि दैया एसे सर'बा ओमफायबा रानबाथाय ओमफ्राय बाय रानस्रोहांबा थाय बेयाव जोङो बिदिनो थाव थाव लाना थाव बाहाय थाव फुदुंबाय औ औ ओमफ्राय थाव फुदुंबाय ओमफ्रायो नोंनि गोसो नों जि मो जि मोजां नाङो नों नोंनि गोसो मस्लाखौ बाहायानो हायो आरो जिरा फालौ गुन्दै बेफोर बायदि बाय दि आरो सुंख्रिखौथ' नांखागौ सुंख ख्रै हालदैखौथ' लगायना लाग्रो थानांगौ जोङो सिगाङावनो ना इदि लागायना लानानै सो जोङो एसे फोरान नांगौ आरो इदिबा बां साबसिन मोजां जायो आरो जाहाथे हाल दैनि मोनामनाया फाया। ओमफ्राय बिदिनो बानायनाय जायो आरो बेनो ओमफायो साननैसो थानानै सान्दाव होबाय सान्दाव होनानै बिदिनो जानो जाबाथाय जाबाय आरो इदिनो। बेथ बोग्रि आसारखौबो गोबां रोखोमनि बानाय जायोना? बोग्रि आसारखौबो थावजोंबो बानाय जायो नोंथां।
औ औ
गुर मे गुर मेथाइजोंबो बानाय जायो सिनिजोंबो बानाय जायो। नोंनिबा साबसिन नों बोग्रि आसारखौ माजों बानायबा साबसिन मोजां मोनो नोंथां?
आंनिबा आंनि बायदिब्ला आङो गुरु मेथाइजों बानायबा साबसिन मोनो। गोदै गोखै
गोदै गो
बैग्रियाथ ओरैबाबो गोखै जायो। बेयाव गुरू मेथायाव होनो थांबाथाय आरो गोदै जाहैबाय।
औ
मैथानि फिथाइ बिगुद खौबो आसार बानायो नोंथा।
औ औ एसे बुंनानै होसं।
बेखौ मैथा मैथाया फिथाइ थायोना? गोदजा गोदजा जायो गाबा। बेखौ खाना नै जों बिनि बिगुरखौ बोखानानै औ थावआव बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय थावखौ फुदुंनानै बेखौ होनांगौ।
औ
मैथानि बे फिथाइ बिगुरखौ जों बेखौ सान्दुङाव बिदिनो होनानै बेबो मोजां जायो। जानो गोखै जाहैबाय नालाय बेयो। ओंखामजों जानो। आरो बेजों लोगोसे जे जों बेयाव मुलाखौ हानानै फोराननानै बेयाव मुलाखौ लगायनो हायो। मोजां जायो मुलायाबो रानदब ओमफ्राय आसाराव
औ।
उ नोंथाङा एबार आसार बानायदोंना नआव थाइजौखौ?
औ थाइजौखौ आसार बानायदों।
औ।
दाथ आरो जलफिनि बोथोर फैगासिनो नो जलफाय बिबार बारगासिनो जलफाय देरबाबो आसार बानायलायनोसै जलफायखौबो जलफाय आसारखौ मादि बानाङो बानायो नोंथाङा?
जलफायखौबो जों आसार बानायनायाथ बहुत बायदि बायदि रोखोम जों बानायनो हायो। रुग्रोनानैबो जों बे खौ बानायनो हायो बिदिनो गथायैबो आरो हाखावनानैबो बानायो खायफा खायफाया।
औ।
बिदिनो थावखौथ नांखाथारगौ आसाराव। औ आरो गोस गोसोबायदि मस्ला मस्लि बानलु संख्रि हालदै बेफोर बेथ बाहायनाय थाखायो।
औ औ।
बिदिनो जों बानायो। सोरख गासैबो बेलेगनि बेलेग आयदाजों बानायो गावबा गाव सुबिदा बायदि
औ गावबा गाव जेरै सुबिदा गावबा गाव जेरै जेरै जानानै मोजां नाङो
उम।
औ। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय
अ अ। दे नोंथां गोजोन्थों।